हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नों थां खोनायाखै नामा?
ओं खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओ आङो दङ बि बिदिनोसै जिरायनानै।
ओ दा जोङो ओ बरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायनो सान्दों आरो नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ ओ दा बिदिनो जोङो बर हारिया मा-मा गाननो जेनबा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
ओ हागोन ओ नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारियाव एबा गाननाय-जोमनाय फोर दंखायो। उम बेफोर जोङो आइजोफोरा दखनाखौ गाननाय जायो। आरो हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा गाननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय जोङो बैफोर। दखनायाबो मोननै रोखोमनि दङ। ए लांगा द दखना आरो अग्रं दखना।
औ नंगौ थारैनो। औ।
जोङो आइजोफोरखौ नआव थायोब्ला अग्रं दखनाखौ गाननाय नुयो। आरो बाहेराव थांङोब्ला लांगा दखनाखौ गानना थां-थांनायखौ नुनो मोनो। आरो हौवाफोरनि बेलायाव गामसा गानायखौ नुनो मोनो न'आव थायोब्ला। आरो बाहेराव थांङोब्ला जों लंपेन्ट गाननायखौ नुनो मोननाय जायो
थारैनो ओ दा जोंङो बिदिनो इन्दिनि-इन्दिनि जि बा बिदिबो दानाय जायो नंगौना नोंथां।
नंगौ नोंथां
इन्दिनि जिखौ दा दानो थाखाय जोंङो ओ एम्फौ-एम्फौ लाथा फिसिनानै जोंङो बिनि फिथोबखौनो
नंगौ नों थां
औ नोंथांङाबो जि दाफेरबाय नामा।
आंङो जिखौ दाफेराखै दानाया थेवब्लाबो गुबुन खौनो दानायखौ नुयो आरो। ओ जोंनि जायगायावबो मानसिफोरा इन्दिखौ फिसिनानै बेनिफ्राय जि खुन्दुं दिहुनना नानै जोंङो इन्दि जि दानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ
आरो बिनि सियाबो जोबोर बेनो मोजांबो नायनोबो समायना
औ दा इन्दि जिनि ओ बेसेना बेसेबां नोंसोरनि ओनसोलथिं बुंनो हागोन ना।
ओ जोंनि ओनसोलावथ इन्दि जि बा गुबै इन्दि बिनि बेसेना थामरोजा आरो ब्रैरोजानि गेजेराव जायो। आरो जोंङो जिहेथु इन्दि आरो खन्दुंजों मिक्स खालामनानै बा लाख लगायनानै दादेरनायखौ जोंङो बाजौ बा सेे रोजाफोरावनो मोननाय जायो
औ नंगौ थारैनो
नंगौ नोंथां।
औ नों ओ नोंथाङा दा ओ मा दखनाखौ गाननानै बांसिन मोजां मोनो इन्दिनि ना ओरैनो खुन्दुंखौ
ओम दखनानि बेलायाव बुंङोब्लाथ जोंङो नआवनो दा खुन्दुंजों दानाय बा माइदि होनाय दखनायानो गाननो साबसिन जायो आरो इन्दिनि जियाबबो साबसिन जायो। ओ थेवब्लाबो अम इन्दि नि जिनि बेसेना दामाबो बांसिननि थाखायनो जोंङो बांसिन न'आव खुन्दुंजों दानाय हिफोरखौनो गाननाय जायो आरो ओम खायसेया बे जिहेथु खुन्दुंजों दानाय जियाबो बेसेनाबो बांसिन नालाय बेनिखायनो जों मेसिनजों दानानै फाननाय बाजारफोराव बेफोर खौबो जोङो बांसिन गाननायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ थारैनो। ओ दा दानायजों औ दानायजों बायनायजों जोंनि जियाव मायबाफोर फाराग नुनो मोनो नामा नोंथां?
उम नंगौ नोंथां ओ जोंनिया बायनाय जिफोरा एसे गोबा जायो आरो
औ नोंथां कालारबो खारो।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो जि थ न'आव दानानै गानगोन बिनि ओ बेखौ जों न'आवनो दानाय नालाय एसे मोजांसिनबो जायो आरो गाननो थाखाय गुरैबो जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बेफोरनि गाबफोरखौबो बांद्राय खारनाय नुवा। खायसे खुन्दुंफोरनि गाबखौ जोङो खारनायखो नुवा आरो खायसेनिया खायसे खुन्दुंफोरा एसे एसे खारो।
औ। ओ दा बिदिनो जोंथ' हिसान दाबा जोंनियाव आगरफोरनि नामफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां। ओ जोङो आगरफोर होनना होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो गोबां नुबोदों। बांद्रायखौथ' मोनथि थिया अब्लाबो जाखिनिखौ मिथियो आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै ओ जों ओरैनो बुंनो थाङोब्ला फारौ मेगन ओ दावसा सा मोख्रेब। हाजो आगर ओ दिंखिया बिजौ
औ नंगौ।
ओमफ्राय खासि हाथाइ थाइगिर बिबार ओम बेसर बिबार बायदिखौ नुदों आरो। ओ बेफोर आगरफोरखौ गोदोनिफ्रायनो ओ नुबोदों आरो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो एरखांबोदों। नोंथाङा आरोबाव माबा फोर आगरनि मुं मिथिबावो नामा?
औ नों नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आंबो बेफोरबायदि बेनो खोनानो मोनदों। नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेफोरखौनो आंबो मिथिगौ। बेनि सायाव आरो आङो औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा-नोंथाङा दा बुंनो हागोन ना जों बांसिन मा गाब दखनाखौ जों बाहायनाय जायो
ओ जोङो दा बांसिन गोमोखौनो बाहायनाय जायो नङा होमब्ला ओ जोङो जेब्ला बैसो बैसागो मोसायो बेयावबो जों दखना गोमोखौनो बाहायनाय जायो आरो जेब्ला जोङो उम आरजफोर गाबोबा बहाबाफोर थाङोब्लाबो जोङो बांसिन गोमोखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। आरो जों हाबाफोरावबो हिनजाव गोदानो गोमो दखनाखौनो गानहोनाय नुनो मोनो ओ थेवब्लाबो हिन गोदानफोरनो जोङो दखना थावसिबो गानहोनाय जायो जेखौ जोङो गोजा गाबनि दानाय जायो बे खौबो गाननाय नुनो मोनो
बिदिनो जोङो बायदि बायदि दखना गाबनिबो गाननो हायो ओ बांसिन नाथाय जोंनि सोलिनाय गाबा जोंना गोमोआनो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ ओ बिदिनो जों फास्राबो फास्राखौ जों बांसिन मा गाबनि फास्राखौ ओ मोसानाय एबा ओ बायदि बायदियाव बांसिन माखो लायो
ओ जोङो रेगे रेगां गोजा गाबनि फास्राखौनो बांसिन बाहायनाय जायो ओ मोसानाय समावबो जों बेखौनो बाहायो आरो बैसागो मोसायोब्लाबो जों बे गोजा फास्राखौनो बाहायो
औ नंगौ नोंथां ओ दा बिदि औ दा बिदिनो जों आरनाइ आरनाइया जोंनि मोनसे बर'हारिनि सिनायथि आरो बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो आलासि मान होनाय बा गोदेर गोलावखौ मान होनाय सिबिनाय बेफोरदियाव जोङो बिसोरखौ मान होनाय जायो आरो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा बेफोरनि बागै
ओम बेखौथ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेखौ जेनेबा सासे गेदेर सुबुंनो मान होनाय बा ओम मानिजाथाव सुबुंनो मान होनायाव जों बे खौ बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो बैसागो मोसानायफोराव जानजि खानाय बा हौवाफोरा फावरि खानाय बेफोराव जों बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
नंगौ नोंथां। आरो जोङो बे मोसानायफोराव ओ गोथां गाबनि आर'नाइ बेखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नोंथाङा मायबाफोर सोंनो दं नामा नोंथां?
ओं। नोंथांमोननि ओन्सोलाव ओ अग्रं दख'नाखौ बांसिन बाहायो ना लांगा दख'नाखौ बांसिन बाहायो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
थां ओहो जोंनि ओन्सोलाव दा गरम बोथोराव जों अग्रं दख'नाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो। मानोना अग्रं दख'नाया एसेब्लाबो जोंनि देहाखौ थान्दा खोख्लैयो आरो नोंथां। लांगा दख'नाया एसेबाबो जों औ गरम जाहैयो आरो गरम बोथोराव आरो गोजां बोथोर सफैबा जोङो लांगा दख'नाखौ बांसिनै गान्नाय जायो आरो न'आव। न' थाबाबो बाहेराव था थांबाबो लांगा दख'नाया बांसिन सोलियो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंगौ। दा बेफोरबायदिनो हौवासाफोराबो गामसाखौनो न'आव बांसिनै गान्नायखौ जों नुनो मोन्नाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ।
उम आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंथि सोंनायदोंमोन ओ हौवाफोरा जिहेथु गामसा गानो नङा होमब्ला ओ बे गामसाखौ माबे माबेयाव बाहायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बे गामसाखौ जोङो बिदिनो हाबा बा नेवथा जाहैनाय बिदिनो बायदि बायदि बाथौआव जेन'बा बहाबा थांनाय जेन'बा बिदिनो बाथौनि हाबानि मान हैनाय सोरखौबा बेफोराव गान्नाय जायो आरो नआव थानायाव आरो बांसिन गान्नाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथां। जों मा गाबनि गामसाखौ बांसिन बाहायनाय जायो?
औ नोंथां जोङो बांसिनानो गोथां गाबनि गामसाखौ बाहायनाय जायो आरो। गोथां गाबनि आरो जिं जिङाव गुफुर गाबनि बिदि बायदिनो होना ओ गुफुर आरो गोथां गाबनि गामसाखौ दानानै जों गान्नायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओन्सोलावबो बिदिनो जायो दा नोंथां?
नोंगौ नोंथां जोंनि ओन्सोलावबो बिदिनो ओ हाबाफोराव बा बैसागो मोसानायफोराव आरो न'आव थानाय समाव गामसाखौ बांसिन गान्नाय जा-जायो। बा बांसिन गान्नायखौ नुनो मोन्नाय जायो। आरो बेखौ जों न'आवनो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो।
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
उम जागोन दे नोंथां।